हेलौ
ओं नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथां
औ
दा मारै नोंथां
खबराथ' दा मोजाङानो होनजायो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
आंबो नै माने बिदिनो हिस्ट्रि फरायदोंमोन आं नोंथां गोदोनि बागै इदिनो एसे
औ
औ औ औ जाखांबायानो नै नोंलाय जाखांबाय
जाखांबायमोन नोंथां नै दानिसो बावै जाखांनानै जिरायनानै दंमोन नोंथां
ए
औ अब्ला नोंथाङानो मा ओं- ख्रि जादोंमोन बेखौ खिथाना होदो
ओंख्रि जादो संनायाथ आंना लावजों आलु सोमोन ओमफ्राय दावदै भाजि बिदिनो नोंथांजों होमबा आं माने गोदोनि आरो दानि समनि बागै एसे सावरायनो सानदों आरोना
औ दे नोंथां जागोन दे
नोंथांनि मिथिनायाव माने गोदोनि समा माबायदिमोन आरो दा दा गोमानि गोदोनि समाव माबायदि जिउ खुंनानै थायोमोन सुबुं माहारिफोरा
गोदोनि समनिखौ बुंग्रोसैना नोंथां
औ
गोदोनि होननानै बुङोब्लाथ जोंनि आबौ आबैनि आबौ आबै समनि होननानै बुङोब्ला माने गोदोनि समाव बिदिनो जोबोरैनो गोब्राबै माने ओ गावसि नि उदैखौ सुफुंनो थाखाय माने सुबुं माहारि सुबुङा माने सुबुंफोरा माने जोबोद खस्थयैनो थांनानै थाबोदोंमोन
औ
ब्ला बिदिनो गोदो समाव माइ आबाद फोथाराव माने माइ गायनो थाखाय जोङो हाल एवोमोन दा बिदिनो माइ गायनो थाखाय माने मा होनो माइखौ बर आइजोफोरा गोबाङै गायो मोन आरो थिग बेबायदिनो गोदोनि समाव बिदिनो मा होननानै बुङो
जानाय लोंनायफोरनि आयदायाव लायोबा माने गोदोनि समाव माने गोबाङै माने
आंखालमोन आरोना एसे
औ एसे आंखालमोन होननानै बुंथिदों माने गाव आरि माने सुबुं माहा सुबुंफ्रा माने गावसोरनो गावनो माने उदैखौ सुफुंनो थाखाय माने गाव गावनो माने बिदिनो थावफोरनि थाखाय जोङो बेसरफोरखौ फेरेदो माबा बेसरफोर गायनानै बेसर फोरनिफ्राय मोनोमोन आरो बेबायदिनो हान्थामेला राहायाव माने गोबाङैनो खस्थमोनहोनानै बिसोर माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांना थांनांगौ जायोब्ला ओ आथिंनि गेजेरजों बिसोरो हान्थिनांगौ जायोमोन होननानै मिथिदों थिग बेबायदि दिनो गोदोनि समाव माने जानबुं गैयैनि थाखाय माने बिसोरो लाइजाम लाइजामनि गेजेरजों माने खौरांफोरखौ दैथायलायोमोन होननानै मिथिदों आरोबाव जोंहा बिदिनो
माने गोबां खस्थयै सोलिबोदों होननानै मिथिदों न बांफ्राबो माने गोदोनि समाव माने मा होनो बिदिनो औवानि बा थुरिनि बेफोरजों माने बिसोरो थानांगौमोन होननानै मिथियो आरो ना गोदोनि समखौहाय
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय अब्ला नोंथांनावबो आङो माने नोंथांनि मोनदांथिनायाव माने गोदोनि आरो दानि फारागथिया माबायदि जाखो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां
होनबा गोदोनि आरो दानि फारागथि होनोब्लाथ' जोबोरैनो माने आलदा आरोना दिफारेन्ट माने गोदोनि समावथ' जों थांनानै थानायनि ओंथिया जोबोरैनो खस्थमोन आरो होमब्लाबो माने गोदोनि समखौ गोसोखाङोब्ला माने गोसोआव आलादा बिदिनो फैयो आरोना ने गोदोहाय जेनेबा थांना थानो थाखाय मानसिफ्रा जोबां जुजिनांगौ जायोमोन आरो बिदिनो दानि बायदि गोरों गोरा गैयामोन गोदोनि समावहाय बिदिनो मानसिफ्रा मैहुर खालाम नानै हाग्रा बारियाव जिब जुनार सिथारहैना नै माने उदैखौ सुफुंलाबायोमोन आबाद ओमफ्राय खायसे बिदिनो मैगं थाइगं गायलाबायनानै बिदिनो गावनो नांगौ नांगौ जानायफोरखौ माने बुथुम थुमना लायोमोन माने गोदोनि दिनावहाय रांबो गैया होननाय खोनायोमोन आं माने बिदिनो मुवा बेसादफोरखौ सोलायलायनो थाखाय माने मोनसे मुवाजों मोनसे बिदिनो सोलायलायनाय खान्थि बाहायोमोन होननाय खोनादों आरोना नोंथां माने नं सो सोरनिबा न'खराव बिदिनो जोगोनार जानो थाखाय नांगौ जायोब्ला आरो सोरनिबा न'खराव बि दिनो माइरं जानो थाखाय नांगौ जायोब्ला माने बिदिनो बदला खालामलायो होननाय खोनादोंमोन आरो ना आरो बिदिनो हान्था मेलाबो राहा मोजां नङामोन लामा सामा फ्राबो गोबाङैनो गाज्रिमोन दाबसे जायगायाव थांनांगौब्ला माने थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरो ना नङाब्ला बिदिनो मोसौ गारि, गराइ गारिफोरजों थाङोमोन आरो ना बिदि हान्थिनायाव माने गोदोनि समाव जोबोरैनो गोबाव सम लायोमोन आरो बिदिनो गोजान गोजान थांनो थाखायथ' सानथाम, सानब्रै बिदिनो गोबां खस्थ'जों माने जुजिनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि समाव जानो गैयिनि अनजिमाया गोबांमोन माने खाय से उखैनानैनो जिउ खहा खालामनानै लानांगौ जायोमोन आरो ना खायसेया आरो बिदिनो सोरजोंबा माबा मोनसे खोथा सावरायलायनोब्ला दानि बायदिथ' मबाइल, टिलि फन बायदि गैयामोन गोदोनि समाव होमब्ला माने बिदिनो लाइजाम लिरनानै हरनांगौ जायोमोन आरोना आरो बे लाइजामाबो बेसेबा गोबावनि उनावसो माने सहैयोमोन आरोना बै सासे मानसिनाव बिदिनो मास मोनसे, मास मोननैसोनि उनावसो होमबासो माने गावसो नि लाबोलायोमोन गोदोनि समाव दा थ' गोबां सोलायबाय दानि दिनावथ' माने थानो थाखाय गोबां सुबिदा जाबाय, दावबायनो थाखाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै अख्रां जों दावबायग्रा, हाजों दावबायग ग्रा दैजों दावबायग्रा गोबां रोखोमनि दावबायग्रा हान्थ मेला ओंखारबाय आरो बिदिनो दाथ' मबाइल गोदान स्मार्टफननि जुग जाबाय बेजोंनो माने दाबसे जाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने खौरां लाहरलायनो हानाय जाबाय दसेनो एक सेकेण्डनि गेजेरावनो माने गोजानाव थानाय सासेजोंब्लाबो माने दा बिदिनो कनटेक लाहरलायनो हाग्रा जाबाय आरो आरो बिदिनो दाथ' जानाय लोंनायनिबो इसेबां टेनसन जाला गोबां दावगानायजों लोगोसे जुगा दावगानायजों लोगोसे माने जोंनि थांना थानाय राहायाबो माने एसे साब-साबबोबाय आरो बिदिनो सोलोंथाइ गोनां गथ'फोराबो माने दा गोबां माने सुबुंफोरानो गोरों गोरा जाजोबबाय आरोना दानि जुगाव गोदोनि दिनावथ' माने बिदिनो फरायग्रा गोरों सुबुंफोरा माने जोबोरैनो खममोन आरोना दाथ' माने जोबोद बांबोबाय गोरों गोरा बिदिनो गोबां सुबुंफोरा गाव-गावनि थांखिसिम सहैनो हाब बाय जेरै खायसेया साख्रि मावनो हाबाय खायसेया बि दिनो बेफार फालांगि खालामनानै जानो हाबाय बिदिनो खायसेया माबा मोनसे। नङा मोनसे राहायब्लाबो दा माने मानसिफ्रा फैसा खामायनानै जिउखौ दैदेनलांनो हाबाय। इदि आरोना गोदोनि समावथ' फैसानिया जोबोरैनो खममोन आरोना थाय से थाइनैयानो जोबोद बेसेन गोसाामोन गोदोनि समाव दाथ' माने थाइसे थाइनैया जेबो। फैसा बायदियानो नंला आरोना नोंथां जोबोदैनो मोनसे सोलाय ओ आ। नोंथाङा जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव गोदोनिया आ बै आबौफोर दंना गैला दायो?
अ दंनायाथ' दङ गोबाङानो दंबावो माने माने गोदोनि आबौ आबैबो दङ एसे औ। खोनादों ना नोंथां। दङ नोंथां औ।
जादों सोर सोर दं नोंथाङा खिथाहरलाय।
बिफाफोरनि आबौ आबैखौ जोङो माने बिफाफोरनि माने बिमा बिफा आबै आबौ होनो जायखौ। बिसोरखौ माने नुनो मोनदों आरो ना दासिमबो थानाय माने। गोदोनि सुबुंफोरा माने जोरनायाबो बुरजा माने जोरनायाबो गोबां होननानै मिथिनाय जायो मानो होनबा। गोदोनि समाव बिदिनो दानि बायदि माने। ओ बिदिनो इन्डास्ट्रिफ्राव दिरुननाय बा थावफोर। बा जाग्रा मुवाफोर बेखौ माने गोदोनि सु। बुंफ्रा मोनजायाखै नालाय माने बिसोरो नेचारेल जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय बिदिनो। थावफोर बा बिदिनो फिथाइ सामथाइफोर जाग्रा आदारफोर। बा बिदिनो आबाद फोथाराव माने गोदोनि समाव बिदिनो। बायदिसिना रासायनारि मुलि। बाहायामोन जायनि जाहोनाव आबादफोरा माने बिदिनो। मोजाङैनो थायोमोन बा बेफोरनिफ्राय मोननाय बिदिनो आदारफ्रा माने देहाखौ जेबो ख। हा खालामामोन बेफोरखौ जानानै माने। जोंनि आबै आबौमोना माने गोदो समाव जोबोद माने मोनजाबोनाय सम। समनिफ्राय माने मोनजाबोदोंमोन नालाय बेनि थाखाय माने। जोंनि आबौ आबैमोननि समा माने गोलाव जाबोदों आर ना नाथाय आथिखाल मुगायाव होनाय। बुंला माने जोंनि जोरनाय आय'आ माने। खम जाबाय होननानै मिथिदों मानो होनबा दानि जुगाव माने बांसिन। नानो माने रासायनारि मुलि बाहायो।
औ।
ओ बिदिनो जानाय आदारफ्रा माने। इन्डास्ट्रिफ्राव दिहुननायनि थाखाय एसे बिबांनि माने खहा गोनां खहा गोनां। बुस्थुफोरखौ मोनजैायो होननानै खोनादों आरोना आथिखालाव बेनि थाखायनो। माने ओ दानि सुबुंफ्रा बारा जोरला होननानै मिथिदों आमफाय गोदोनि आबौ आबैमोनथ' दङ आरो ना। दासिमबो दङ मानो होनबा गोदो समाव माने जानाय आदारफोराव। बिदिनो रासायनारि मुवा बा। बिदिनो गिदिर गिदिर कम्पानि बा गि। गिदिर गिदिर माने गोजान गोजान जायगानिफ्राय लाबोनाय आदारखौ माने बारा जानाङा बेनि थाखायनो माने जोरना आरोना नोंथां।
औ नोंथांमोनथिंलाय बिदिनो। माबायदि ओ सुबुंफोरा माने दासिमबो दङ आरोना माने गोदोनि आबै आबौफोराबो दासिमबो। दं नामा नोंथां।
औ बिदिनो दङ आरोना नोंथां सानै। साथामसे माने गोदोथ'। होनदोंमोन आरो जे मैगंफोरा मुलि होआमोन बिदिनो।
औ
सिनजो होननानै गायो होननाया बिदिनो गोदो गोदायनि सानैसो दं आरोना । दानियाथ' इसेबां गोबाव जोरला दाथ' दसे दसेनो माने बैसोनि सिगाङावनो थैगोरो मानसिफोरा बिदिनो बेमार आजार जानानै।
औ औ।
औ नोंथां नोंथांमोननि एरियायाव बिदिनो दाथ'। गोबां दावगाबाय जानो हागौना डेभलप जाबाय ।
दावगानायाथ' बिदिनो औ एसेयानो दावगाबाय माने एसेयानो दावगाबाय होनजायो। नोंथां औ। औ। औ दे होम्बा नोंथां। मा मा होनदोंमोन।